खोनाबायदा नोंथां हेलौ
औ खोनादों दे नोंथां।
दासो खोनाबाय दहाय हारसिंनो दाननाय थांदों माने ख'ला।
उम नोंनिया एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जायो खोमा ना?
औ एसे नेत
अ औ बेखायनो नों बिदिखौल' रालायबा माने एसे नेट गोनां जागाफोराव थानांगोन अब्ला बांसिन मोजां जागोन। औ दे दाबो खोनादों दे।
नोंथाङा क'ल हर होन
आङो बे जानाय आदार बेफोरबायदि मैगं थाइगंनि बागै रायलायनो सानदों आरो टपिकखौ।
औ।
औ माने बिब्दिनो दा बायदि बोथोराव माने मा मा मैगं जायोमोनलाय?
ओ दाबायदि बोथोराव
औ
मा मा मैगं आं थैगंनि सायाव एसे खम नलेजजोंथ औ
औ दाथ' आरो जिखि जाया जोंनि माबायाव माइ आबाद जायोना दा। दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय अखा गोग्लैबाय माइ आबाद आरो ओ मैगं थाइगं ओंख्रिया माबा जायोमोनथाय बिदिनो लेस्राफोरबो जायो नामा?
औ लेस
आंहाबो एसेबां नलेज गैया। अब्लाबो औ एसे एनै मोनाव दोङो आरो। नै लेस्रा जागोन नामा बिदिनो आरो सोरबा आरो फानलु सानलुबो गायोना।
औ। दा नोंथांमोननिथिं मा मा आबाद? गायनो जासिगोन बा गायबाय
जोंथिं बिब्दिनो सोरबा ओ आंबो एसेबां लस गैया बिब्दिनो एसे माबा माबि मैगं थाइगं ओरै गायनाय जायो आरो दैज्लां बोथोराव। ओमफ्राय मेसें बोथोरनिखौबा एसे गोसोआव दोङो। बिदिनो बिलाथि गायनाय जायो। बिदिनो ओ गाजर आरो ओ बान्दा कबि फुल कबि बिदिनो बायदिसिना आरो दा गोलोम बोथोरफोराव आरो बे थाइसुखौबो
औ थाइसुम गायनाय औ थायसुम बानलु बायदिफोरखौ गाय गायनाय जायो आरो अ। ओरैनो नोंथांमोननिथिं आंथिं दा माइ आबाद गायनाय जायो। हेलौ
खोनाबायना? औ आं खोनादों। नोंथाङा खोनाबाय ना?
औ खोनादों दे।
औ दा आरो दैज्लां बोथोर सफैबाय नालाय,
औ।
माने दा माइ आबाद गायनाया माने जागायजेनो आरो।
औ।
जाजेनो उम बिदिनो आरो गोजां बोथोराव बिदिनो बिलाथि फुलकबि बायदिसिना गायनाय जायो। ओमफ्राय बिब्दिनो ओ बेआ थाइसुमा माने जिथुबा थाइसुमदि जोङो दैलां बोथोराव दानि समाव गायो हा जों जायो। उम थाइसुमा माने देहानि थाखाय माबायदि मोजां एबा गाज्रि माबायदि?
अ थाइसुम खौ जों ओ दा गोलोम बोथोराव गोबां जानांगौखौनो बुंगोन आं। बे मानो होनबा बे थाइसुमा थान्दा आरो लाखि मानसि आरो जानायावबो गोथाव। इखो बिखौ मेगंजोंबो जानो हायो। ओरैनो जोङो गोथाङैबो बाबो जानो हायो। बेखौ जानांगौ आरो देहानि थाखाय आइबो गोथां मैगं हिसाबै गो औ जोबोद मोजां। औ
सुमा माने एसे गोथाङै जाबा बांसिन मोजां जायो आरो देहानि। जिथुबा ओ जिथुबा जोंनि देहायाव बांसिन बिबांनि दै नांगौ जायो नालाय। दा थाइसुम फोराव दै मोननो थाङो बिदिनो जोबोद मोजां आरो आरो बे थरमुस फिथाइ सामथाइ
औ तरमुस औ दा गोलोम बोथोराव तरमुसनि आबादबो मावो ओ
औ औ गोलोम बोथोराव औ जायगा-जायगा मावो बिदिनो औ
बे बेबो देहानि थाखाय बे देहानि थाखाय मोजां आरो जानायावबो
औ औ नाथाय आथिखाल मुगायाव माने गोनोखो मुगा जाबाय नालाय बे बेखाय माने फिथाइ सामथायनि खेथ जोङो एसे माबा खालामनाबो जानो गोनां जायो नायनानै
औ मानो होनबा गोबां उम हासार मौलै बाहायनाय जायो नालाय
औ माने बेफोरबायदि फिथाइ थायै खांनानै बोरायनाय बिफांखौनो माने मुलि सारबावनानै एवरिया सुपार बेफोरबायदि ओरै मुलि सारबावनानै माने बिबार बारनानै आरो फिथाइ थायफिननानै माने फानफिननो हानाय जायो आरो
औ औ ओरैनो गोलोम बोथोराव मा मा आरो फिथाइ सामथायाइ गायबावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होलाय आंनो
गोलोम बोथोराव ना
औ
गोलोम बोथोराव फिथाइ सामथाया बिदिनो थाइसं थरमुस बेफोरखौ गोसोआव दङो आरो फिथाइ सामथाया मैगं थाइगङा जाहैबाय बिदिनो लेस्राबो गायो ओमफ्राय बिदिनो आरो राङालावबो जायो ज सांफोर बानायनानै गायो नालाय हायाव गायनो हाया नाथाय जोङो राङालावबो मेसें बोथोराव गायनो हायो जाहाथे हायाव मानलानानै हायावनो औ हायाव मान लानानै जाहाथे हायावनो माबानो हायो नालाय गोलोम बोथोराव बेखौनो मानसिफोरा सां बानायनानै गायो आरो माने राङा लाव मैगं थाइगं हिसाबै ओमफ्राय अखा अखा बोथोरनि समावबो दाबो माने खायफा खायफा माबायाव एसे मोजां हा गोरानफोराव माने फान बानलु आबाद मावनाय जायो बानलु आबाद मावनाय जायो बिब्दिनो नोंथाङा मा मा फिथाइ सामथाइ मोनजाफेरखो
ओ जों फिथाइ सामथाइनि बागै बुंबाथ'जोंङो गिबियावनो तुरमुस गोलोम बोथोराव गोलोम बोथोरनि फिथाइ थाइजौ गोलोम बोथोरनि थां खान्थाल लिसु
खान्थाल
बे फोरो बिनिफ्राय दड्रागन फ्रुइटफोरखौबो मोननो थाङो आपेल आंगुर बिथ' बाजारावनो गोबां बिदिनो मोनजाबाय
नोंथाङा आपेल फिथाइखौ माबायदि मोनो बेनि गोथावा गोखै ना गोदै ना गोखा
आपेल फिथाइनि जा थावनाय बेथ' गोदै आरो बे आपेल फिथाइ औ आफेल फिथाइखौ जाबा मोजां
आरो थालिर फिथाइखौ नोंथाङा मा सानो देहानि थाखाय मोजां नङा गाज्रि
औ अ थालिर दाथ' जोंनि गामि गामिनो था खायो साफ्रोमबोनि न'खराव बि थ' बिराद अरगेनिक आरो बिराद भिटामिन गोनां जायखौ देहायाव नांगौ
औ औ औ जोबोद मोजां ला औ जोबोद मोजां थालिर फिथाया माने देहानि थाखाय वैद बाराय होयो। आरो देहाखो जोंनि हेल्थखौ मोजां ला खियो जों बेखायनो जोंङो थालिर फिथाइखौबो जोंङो माने सम सम जानांगौ आरो। आरो सम सम माने हायोबाथ' नोंङो फुंनि समाव ओ सिखारनानै बियाम खालामनानैबो जोङो जाजायो नङा होमबा?
उम उम
आरो जोङो फिथाइ सामथायाइया जोंनि देहाखौ बेराम आजारनिफ्राय एसे भिटामिन होयो माने बासायो। बासायनानै एसे भिटामिन होयो जेरै मैखुनफोरखौ जानांगौ जेरै थालिरनि बै मैखुन बारनाया मैखुन फिथाइ थायो जि औ बेखौबो जानांगौ बेवहाय जोङो मा भिटामिन मोनोमोन है भिटामिन सि ना डि बेफोरबायदि मोनोमोन आरो
औ औ
जानांगौ बेफोरबो देहानि थाखाय
आरो बे थालिर मैखुना दा ओ मानसिनि मोदोमाव मायबा मोनसे दागो जायोबा बा जखम जायोबा बे जखमखौ माने थाब हामहोनायजों लोगोसे मोजाङै गाराय जाहोआलासिनो खामानियावबो हेफाजाब होनाय होननायखौ जों खोनानो मोनो।
औ बेथ' सैथो खोथा माने बे मैखुनखौ जाबोला माने गाराय दागो जानाय सिनफोरा माने एसे थाबनो हामो आरोना।
औ।
एसे थाबनो जल्ददि जल्ददि हामनो थाङो बेयो।
उम उम।
ओमफ्राय नोंथाङा ओ माबायदि थालिरखौ मोजां मोनो बिदिनो सिनि साम्पा जाहादि बिदिनो आरो दंबावोमोनना गर्मइ थालिर होननाय दङ बायदिसिना थालिर दङ जायखि जाया नों मा बेे मोनसे मोजां मोनो जेरै मालब'ग सिनि साम्पा आरो गुरमहै बायदि बायदि दंबावो आ ना जाहादिबो दङ। बबे मोनसे मुंनि थालिरखौ जानानै मोजां मोजां मोनो नोंथाङा।
अ नोंथां आङो सिनि साम्पा थालिरखौनो जानानै मोजां मोनो आरो
औ औ औ जोंनि बाजाराव बे सिनि साम्पा थालिरानो एसे दामसिनबो जायो। मानो होनबा बेनि गोथावा औ मोजां गोदै
उम।
जोबोर मोजां आरो।
उम। थालिरनि ओ गुना जोबोर ओ मो जां आरो थालिरखौ जोङो गुबुन गुबुन जातनिबो नुनो मोननाय जायो आरो। खायसे खायसे थालिरखौ जोङो मैगं जानायावबो बाहायो। आरो मैगं जानाय थालिरखौनो आरो जोङो एरैहै गोथाङैबो फोमोननानै जानो हायो औ औ।
नोंथाङा ओ दा फिथाइ सामथायाथ' बेनिफ्राय मैगं थाइगंनि गेजेराव माबे माबे ओंख्रिखौ नोंथाङा मोनथियो? माने मैगं थाइगंनि गेजेराव माबे माबे ओ ओ बेखौ मैगं थाइगंखौ मिथिगौ नोंथाङा?
ओ जों मैगं थाइगं होनोबा जोंनि बर'नि ओ पपुलार जा जों साफ्रोमबो बर' माहारिनि
उम।
साफ्रोमबो ओ मानसिफ्रानो जायनाय मैगं अनला खारै बेथ' बेखौनो मोजां मोनो आङो। बे जानायावबो जोबो गोथ थाव
खारैद सबाय बिदि बेबायदिनो आ आरो गुथा हाग्रा बंग्रानि आरो बे मा बुंनोथाय बे बिसर दाबाबो होनना बुङो। हैइ बेसर गोरलै गोरलैया बिफांथ' सिनाया। बेफोरबो गोथाव आरो बिदिनो गोबां दोङो न?
उम।
जेरैबायदि आरो गोजां बोथोरनि समाव लाइ लाफा फालें धुन्दिया बिलाथि आरो गाजर बिदिनो ओ आरो गोथां मैगं थाइगं जोबनो गैया आरो बिदिनो खायफा खायफा जोंनि बर'नि नेमाव गोबां मैगं थाइगंफोर दङो जेरै हाग्रा बंग्रानि खाथिंनाय ओ खलम बिजौ आरो ओ धरमफुल होनना बुङो जोङो धरम फुल कलम बिज जौ बुथा आरो बिदिनो बायदिसिना दं। औ आरोना गोबां नाथाय जों खुगाजों बुंजोबनोबो हाया बेफोरबायदि जायो।
उम।
औ बेनिफ्राय नों नोंथाङा माबे ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो जानानै
हा
बेनिफ्राय नोंथाङा ओ ओंख्रिनिफोरनि गेजेराव माबे ओंख्रिखौ बांसिन थावनायसिन मोनो आरो
ओ आङो बांसिन थावनाय ओंख्रि होनबा जोंनि अनला खारै खौनो रासिन थावनाय मोनो आरो जों गोबां ओंख्रिफोरस दङ सबाय ओमफाय मिथ मिथिंगाजों मोनफानाय जोंनिया बायदिसिना खाबथिंनाय मैगंफोरखौ जानानै मोजां मोनो
औ औ जोबोद मोजां खाथिंनाय बेफोराबो न' जोंनि देहानि थाखाय आरो मिथिंगायारिनि मैगं थाइगंफोरा जोंनि मोजां आरो देहानि थाखाय उम मानोना जोंनिया दा ओ जितुबा आबाद मावनायफोरा मानसि सोरजिनाय आरो मिथिंगा सोरजिनाय एसे आलादा जायो नालाय। मानसि सेरजिनाय मैगं थाइगं फोरा एसेबाबो मुलि माबा थायो। हासार होनाय मा सार लानाय सारनानै दिनै बेफोरबायदि जायो आरोना नोंथाङा माबा सोंबावनो नामा खौ आरो। हेल' नोंथां।
औ नोंथां औ खोनादों दे।
माब-माबाफोर सोंबावनो नामा नोंथाङा?
औ नों
मैगं थाइगंफोरनि बागै।
ओ उनफोराव बिदिनो नोंथाङा आरो सों-सोंथि सोंबावगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो गोजोन्थों।
गोजोन्थों होमब्ला ना औ दे गोजोनथों दे गोजोन्थों